औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों।
हम। मा खालामदों नोंथाङा?
ओरैनो दंलाबायो र' नोंथां।
ओंखाम जाखांबायबा?
जाबाय नोंथां।
दे अब्ला आयदानि सोमोन्दै राय्लायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ। बिदिब्ला नोंथाङा गारजा फुजा नि बर'फोरनि एसे फोरमायना होदो। ना मा होनो नोंथां?
औ जायो। दे बिदिब्ला आं जागायनोसै।
औ बुंदो
बर'फोरनि गारजा फुरजा होनाय होनोबाथ' गोदो-गोदाय आबै-आबौमोननि समनिफ्रायनो बे गारजा फुजा एबा बाथौ फुजा होननानैबो बुङो। बे फुजाया माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय बर' हारिनि मोनसे फुजा। बे फुजाखौ गासैबो बर' सुबुंफोरानो होनाय जायो।
फालिनाय जायो आरोना।
औ
औ। बेखौ फालिनायाव माबादियै फालिनाय जायो बेखौ एसे बुंना होदो।
औ बे फुजाखौथ' गामिनि गासैबो सुबुंफोरा जयैनो फालिनाय जायो नालाय जैदिना खालि बे फुजाखौ फालिनाय जागोन बेनि सानसे सिगाङावनो सै गामिनि रायजो राजा फोरा लोगो नांनानै औ जेराव जे जायगायाव फुजाखौ फालिगोन बे जायगायाव माने था थांनानै जायगाखौ सानसे सिगाङावनो साखोन सिखोन खा खालामगोरनानै
साफा खालामनाय जायो आरो माने
ना लाहार फाहार फोरखौ माने सानसे सिगाङावनो बुथुमखाना दोननाय जायो नांगौ मुवाफोरखौ। औ बिनि उनाव बिनि अखानाहै जेब्ला फुजा होनो
फुजानि माने फाहार खालामनाय जायो आरोना।
औ आरो बिनि अखानायै जेब्ला फुजानि दिना स फैयो अब्ला फुजा जानाय जायगासिम थांनानै बिदिनो दौरि लाबोयो लेंनानै। फुजा होनो थाखाय। आरो बेनि उनाव गामिनि गास गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज'यैनो गामिनि खौसे रायजोयैनो थांनानै बेवहाय माने फुजाखौ होनानै
जायो बे फुजाखौ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला माने गामिनि गामियाव गामियाव जेबो जाहाथे गाज्रि खै फोदा फोद दाजाथों गामिया औ औ बोसोर गोद दाननि मुङाव होनाय जायो गामिया मोजाङैनो मोजां सोलिलांबाय थाथो औ रावनिबो नोजोर दानांथो गाज्रि मोदाइ दाउदाइ मोदाइ दावउदाइफोरखौ होखारनो थाखाय बे फुजाखौ हो होनाय जायो औ गामिनि जेबो खहा खालामा सासे बे फुजाखौ होनाय जायो। बे फुजाखौ सानाव होनायनि उनाव
जायो फुजाखौ खुंनायनि सिगां माने आइजोफोरा
औ
माने आर'ज गाबनाय जायो आरोना।
औ औ आर'ज गाबो।
फोरमायदो नोंथाङा।
बे फुजाखौथ' होनायाव जेनेबा गामिनि गामियाव जेबो रावबो सुबुङा जाहाथे जेबो बेमार आजार दा जाथों गामियाव रावनिबो नोजोर दानांथों औ मोदाइ दावउदाइफोरखौ जेनेबा आत्मा बायदिफोरखौ होखारनो थाखाय बे फुजाखौ होयो बेनि थाखाय जाहाथे गामिया जेब्लाबो मोजाङै मोजां थांथो होननानै आर'ज गाबनाय जायो।
औ इसोरनि सेराव माने मोजांनि थाखाय माने
औ औ औ औ बे बे फुजाखौ सानाव होखांनानै जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला माइनाव खुन्था थिखांनाय जायो। बे माइनाव खुनथा थिखांनायाव गामिनि औ औ फुजा होखांनानै जोबनायनि उनाव माइनाव खुन्था थिखांनाय जायो।
जायो आरो ना? बेयाव बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो जयै माने बाथौखौ गिदिंनानै
खाम सिफुं सेरजा जथा बायदि लानानै। बाथौखौ गिदिंनानै माइनाव खुन्थाखौ बरायना लांनानै इसिङाव दोनहैयो बेखौ माइनाव खुन्था थिखांनाय होननानै बुङो गिदिंनायाव गासै खनबा गिदिङो खनबा गिदिंखांनायनि उनाव माइनावखौ बरायनानै इसिं इसिङाव लांनाय जायो इसिङाव लांनानै आराम से दोनहैनाय जायो।
औ मोजाङै माने ज' दोनहैनाय जायो आरो।
औ औ औ बे फोरबोआ माने औ बे फोरबोआ माने आबादजों सोमोन्दो गोनां होननानैबो सानो आरो बर' सुबुंफोरा बेफोरबो खौ बिनि थाखायनो माने जाहाथे बोसोर गोदाननि मुङाव बैसागोआव फालिनाय जायो बे फुजाखौ। ओरैनो इंराजि आव एप्रिल दानाव गोलैयो बैसागो मोसाखांनाय रंजाखांनाय जोब
एप्रिलनि गेजेराव गोलैबाय आरोना।
माने रायजो राजाफोरा गासैबो सावरायलायनानै सम मिलायलायनानै खुंनाय जायो आरो।
औ।
बेनि उनाव माइनाव बरायखांना लाबोखांनायनि उनाव गामिनि आइजोफोरा गासैबो माने माइनावखौ गाव गावनि न'आवबो लाबोयो।
औ एसे एसे लां लांनाय लांनाय जायो आरोना।
बिमा लक्ष्मिखौ लानानै फैयो माइनावखौ। गावबा गावनि न'आव लाबनानै मोजाङै थोनानै दोनफैयो। मोजां जायगायाव बिनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्लाथ' बेवहाय गासैबो गामिनि नि आइजो गथ' बिदिनो सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै गथ' फोरा गासिबो फैबाय आरो बेवहाय मोनसे हरनि फुजा थाबावो।
औ माने हराव माने मोन से जाखिनि माने गाज्रि बा मोजां बेनि दाय गोरोन्थि गोनां बेफोरबायदि माबा
बे फुजायाव माने आइजोफोरा थानो मोना। बेनिखायनो बेवहाय माने हौवाफोरल' थानांगौ जायो।
औ बेखौ माने जोबनायाव माने बेखौ गामिनि जागायनायनिफ्राय गामिनि जोब नायसिम माने गिदिंनानै माने हौवाफोरा
औ
बेखौ
माने मोदाय दावदायखौ होखारनायनि मुङाव माने गारज्रि मोदाय दावदाय भुत आत्माफोरखौ होखारनायनि मुङाव होना लाङो आरो मोदायखौ ओमफ्राय बेवहाय बिदिनो मोननैसो नेमखान थिफोर थायो जेरै ओ बेवहाय उम मोदायखौ होखारनो लांनायनि सिगां बिदिनो दावमा दाउसा बोलि होनाय जायो। बोलि होना नै ओमफ्राय गासै हौवाफोरानो बे फुजाखौ माने ओइ जेब्ला होखां होखांबायना हराव अब्लानिया गामिखौ गामिखौ गिदिंनानै बिदिनो न'खर न'खर सानावनो ओ मुवा बेसाद खांखायो जेरै जेखाय खबाइ होबाय थालिर दंफां, खान्थाल, फिथाइ थायनाय बेल बिलाइ बायदिफोरखौ माने गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो बेफोर गासैबो मुवा बेसाद फोरखौ माने गामिनि हौवासा सुबुंफोरा हौवाफोरा गासैबो माने नांगौ जानाय मु हरनि थाखाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर खौ एसे सान थानायावनो औ बुथुमखानानै लायो औ औ बेलासि समावनो बुथुमखानानै लायो जाहाथे हराव फु मोदाय
गोबां नेमखान्थिबो दं नालाय औ बे नेमखान्थिफो फोरखौ मिनथिगोना माने थालिद लाबनाय माइबा बि मुवा बेसाद लाबनाय माने हराव मोदाय दाउदाय बां गाज्रि माबाखौ होनानै लांनो थाखाय माबायदि बेसाद बानायनानै माने मा रोखोमै होना लांनाय जायो बेखौ मोनथिगौ ना?
आंथ' बेनि सोमोन्दै एसेबां गोबाङै मिथिया मानो होनो ब्ला बेयाव आइजो सुबुंफोरा मोना नालाय खोन्थानाय मथेब्ला माने बेवहाय गोबां मुसुखा बानायो होननाय खोनानो मोनदों नोंथाङानो मिनथिगौबा खोन्थानानै होदो।
औ बेयाव माने थालिदनि दंफांजोंनो माने फस्लाखौ जिरनानै गोबां माने बेजोंनो थालिद दंफांजोंनो खाम बानायनायबो जायो सेरजा बिरबाय जिब एबा जुनारखौबो लाखानाय जायो गराइबो लानाय जायो जेखाइ, खबाय, सान्द्रि गोबां माने आरो खाम सिफुंबो बानायनाय जायो सेरजा थिरबो बानायनाय जायो। बोरला थिर
बोरला थिरफोरखौ माजों बानायनाय जायो बोरला थिरफोरखौ माजों बानायनाय
गुबुना बेखौ थालिरजोंनो बानायनाय जायो नोंथां।
औ गासैबो माने नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखो
औ गासैबो थालिरजोंनो बानायनाय जायो माने। जेखाइ खबाइयाथ' औवानियानो थाखाबाय जेखाइ खबाइ बोरायखौ बानायखानाय माने जेखाइ फाय खबाइया थाखाबाय। सान्द्रि बेफोर माने गोबां गोबाव माने गाज्रि जानाय बेखिनिखौ बोरायखौ मोनखायो आरो माने। बेखौ लां फानो हायो।
औ बिनि उनाव
गामिनि जागायनायनिफ्राय साहानिफ्राय माने लानानै फैनानै खोलाहा जोबथारनायाव दोनहैनाय जायो आरो बेयाव ज' दोननानै माने लामायाव मोनसे लामा गेजेराव दोननानै माने बाउनानै होनाय जायो आरो बेया दाउ गिदिर बा फिसा बेखौ लानानै माने खुलुमनानै बयबो
औ गामिनि हौवाफोरा?
निनि थाखाय गाज्रि माबा खैफोद लाबोआ बेफोरनि थाखाय आरज गाबनानै फु खुलुमनानै माने बयबो जयै सिरि सिरि जाहाथे उन फि उनफिननानै रावबो नायहरा बेनि थाखाय सिरि सिरि फैनानै बेयाव रायजोनि थानाव माने जमा जाफैफिनो आरो।
औ बेवहाय बेनिफ्राय फुरजा ओ मोदाय फुरजा होनायखौ गारखांना फैनायनि उनावहाय बेवहाय रायजोनि थानाव सफैफिननानै माबाफोर खालामफिननाय जायो नामा? जेरै- जानाय लोंनायफोर माबाफोर हाबाफारि थायो नामा?
बेयाव हौवाफोरा माने फुंनिफ्रायनो लानानै हरसिम थानायनि थाखाय माने मेंनाय आरो उखैनायजों बिनि थाखाय हरनि बिदिनो खाजा बानायनाय जायो आरो।
औ रायजोआवनो बानायखायो?
औ बानायनाय जायो। बेखौथ' फुजानि जागाय नायनिफ्राय गोबां हाबाफारि जेनै जानाय लोंनाय बेफोरथ' थागोन जानाय लोंनायाव माने फुजानि बाउनाय गाजि बुद बेफोरखौ जानाय थाबाय बेयाव आर'ज थाबाय खेराइबो लाफायो लोगोसे। दौरि होनाय खुलुमनाय इसोरनि सेराव गंग्लायनानै आर'ज गाबनाय बायदिसिना हाबा
माने बे फुजाखौ माने गामिनि गासैबो औ रंजा गाजा गोमजायै माने बारहो हरनाय जायो आरो।
जायो आरो माने।
औ
बिदिब्लाथ' नोंथां जाख खिनि मोनथिगौ नोंथाङाबो बुंबाय आंबो जाखिनि मिनथिगौ बेखिनिखौ बुंबाय औ जागोन दे नोंथां।